हेलौ खोनादो। हि माबानि उम नेट ट्रप प्रब्लेम
अ' आंनाथ' मोजाङानो नांना दं।
सोलायबाय थायो लै दसेनो दसेनो। दं दायोथ' दं नै माने दसेनो ओरै इथिनो नाङो दसेनो नाङा जाबाय थादों। ए सानैसोआ मा जाखो एफ्फा नेट्रक प्रब्लेम।
न' सिङावनो नांना दं मोजाङैनो।
न' सिङावथ' नेट आनो नांला मा जाखोथाय नांनो नागिरखाला माने।
बयनाबो इदिनो जादो।
नांबाबो स्ल' न'निफ्राय न' सिनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाथाय नाङो। न' सिङाव थाबाथाय नेट'आनो नाङा अबावबा माबा मोनसे गारजि फोरसो जाना दं ना माना।
जानांगौ इदिनो।
संबाय नामा ओंखाम ओंख्रि?
संथ'वाखै दसथानासो संगोन खोमा।
औ
बेखायनो फुङाव रुत सुथि जाना लाबायना।
अ बिदि जाना लाबाथाय ओंखाम उखैयाना।
औ आरो जोंहा दा गरम बन्दखाय सानसेयाव खनसेल' संनाय जादों।
उ गरमजों जानो हायाना।
उ नङाबा फुंनि खनसे बार'तानि
ख मोनानि खनसे जानाय जायो जोंहानाब ब आरो दा गरमाव संनोनो बायो
गरम बन्द' नङाबा स्कुल थानाय जमान जों खनथाम खनथाम संनाय जायो
उम
फनावथे खामानि बांसिन ओंखारथारो फुङाव फुङाव खनसे संदो आरो ग्रोब जाखांनाय लोगो लोगो मा माबानानै ज जोंथ' दसथासोआवसो जाखायोमोन जानाया ओमफाय जाखांनाय लोगो लोगो आरो ग्रोब सुदो संदो बारथानि जाहैफिनखायोआनो संनो
उम
सानसेयाव खननै खननै जाबा खामानि बारसो आरो ओंखायनो गरम बन्द' खिनिखौ सानसे खनसेल' जाग्रा खालामदो ओं
सि जाना लाबा मेथाइजों साहाथा माबा मोनसे
औ
जाना लाबाथाय उदै बुंनानै थायोना
बिसोरनो रुटि बानायना होबाय ओमफाय आं साना सोमना दोननाय दं मानिखौ रुनानै साना सानाखौ जाबाय ओमफाय थाइजौ बायना लाबोदोंमोन थाइजौ जाबाय
बेफोरखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो हानानै जाबाबो एसे बारथाय दसथा एगारथायेहालागै थानो हायो ना
उखैयाखै ना हरावम ओमफाय अमा बेदर जानानै उदैया एसे गार जाना दं
उम थाव थाव बुस्थु जाबानो नोंना उदै गाज्रि जाखाबाय आरो
दाना बिदिनो जाग्रा जाबायखांबाय इसे नङाबा सिगां जानो हायोमोन होनदों दा एसे थाव जाबाथाय उदै गारजि जानो नागिरो
बोथोरा मोसे मोजां जानांदों र'
उ अमा बेदरखौ टाउनाव मेजेम गैयाबा जानो बायो
मेजेम गैयाबा गोथावबो जाया मेजेम थानानै मेजेमा ओंखारना ओंखारबासो मिलौवोना मेजेमखौ जायाबाबोथो मेजेमखौबो आङो साफा साफाबा जायो
इसेर गुरै गुरैखौ मोजां मोनो आं गोरा गोरा मेजेमखौ मोजां मोना
उम अमायानालायनो बन्द' जासिगोननाया माथो जायाखै
बन्द' जाथ'वाखैमोन माथो दा साननैसोनि अमाया इसेबां गिदिर गिदिर नङालै एसे फिसा फिसा नालाय थेलोब थेलोब ओमफ्राय माने साप्लाायनि नङाना जोंनि एनिनो नालाय जानो गोथाव जादों माने एसे
ओं मालाबा मालाबा सालाननि मोनफैनायफोरासो
सालानिफोरा गोथाव जाया मालाबा होमबानो दालाय गोथाव नङि अमा मोनजायोना
रस गैयि साबाबाबो बोरैबा मोनजायो दाख्लि लाबोनाया बिदिनो माजों संदोंमोन ना नार्जिजों संदोंमोन नार्जिजों अमा रसआनो गैया साबाबा माने जानाय बायदिखौनो मोनाखै
दसेनो ओमफाय बेदरा गोजावखां जोबो मे जेमबाबो मोदोमबाबो माने मोदोम मेजेमाथ' गोजौ खांखायोना ओमफ्राय मोदोमाबो सा
मालाय मोजां बेदरा गिलिरनो गोदो जोबनासो थायो
ओम
दा गरम बोथोर नालाय बिदिनो आरो माबा होनानै फिसिनाय ना दाना दाना होनानै फिसिनाय नालाय
गुन्दैखौनो मोननोनो थांला दानाफोरल'सो होजोबो बांसिनानो
ओम
दा दैलां मेसेङाव मोनो दे गुन्दैखौ ओमफ्राय माबायाव फाननो मोननो नागिरथारा
दा बेलेगफोरा मोना जोंना दा न'आवनो माइ सौबाय थानाय जायोना थाब
जोंनाव दाखालि सौनो दाख्लै- दाख्लै सय बस्था सौहैदोंमोन ना दाख्लि सिगांनि मासआव इ इयो दंमोन नै दा गुन्दैया जोब्लायनोसैलाय बायनानैबो मोनाना दानासो बायनांगौ जालायसिगोन अमा गिदिर थाबा जोब सानसेयाव बालथिंथाम जायो
होमबा-होमबानों गुन्दैया बबाव जोरनो बिदियाव
फुङाव-फुङाव बालथिंसे बेलासि बालथिंसे दा मानै दंना बिमा फिसा ओमफ्राय आरो मोनायाव बालथिंसे अबाव जोरनो दे
जोंनानोदेन फिसा ना अमाया ओंखायनो बारा दा थांथ'वा गुन्दैया अमा मासेल' दं दा
बिदि मासेफोरल' थाबा आरो फिसा- फिसा थाबाथाय थाङो गोबाव गोबाव
ओम
है गिदिर थाबाथाय जोरनो नागिरा बारा
गिदिरबाथाय जोरा
अक्ट'बर सेप्तेम्बर हालागै माोनहैयो
मोनसिगोनलाय मोनलायसिगोन ना
औ सेप्तेम्बरफोर हालागै मोनहैनो हागौ
ओम नोंसोरना बे अमा बिमाया बिराद मोजां माबादोहाय
फिसा होबाय थादों फिसाखौलाय होबाय थादोंमोन मेगनानो नुला औ मेगनानो नुला आन्दासैसो जायो खोबजोबबाय
एह
मेगना जोख्लोबबोबाय माने मालाबा समाव खाथियाव अदार होबाबो नुवा।
एह। बिदिनो मानो बांद्राय मानसियाबो जेनेबा बां द्राय फुंबाथाय एकदम माबा जाजोबो ना, उम हुथेथे जाजोबोना।
ओं। ओइ जो-जोंनि बर' मानसिफोर एस टि मानसिफोर होननानै मेगना जोख्रोब ख्रब जाबोयोना फुंद्रायबा।
उम जायोथ' आरो।
इ टाइपनि साहैबाय इबो।
इसोरबो इदिनो आरो मानसि बायदिसो नालाय। सान्दुङानो दुंफिनलायबाय।
सान्दुङा दुंखावगासिनो।
एनै साननैसोआ सानदुं दंखायो दे।
साननैसो सान्दुं दङ।
ओइ साननैसोया ओं सान्दुं गोसा होनदों। खोन्थादोंमोन सासेया बोथोरा सान्दुं सान्दुं माने। नायाखै आंबो।
बेसे थांबाय थादोंथाय ए साननैसो? बेसे डिग्रि थांदों थाय ए साननैसो नायफ्राङाखैनो।
थांदो इयो थार्टिफाइभ डिग्रिसो थांखादो इयो थार्टि सिक्स थार्टिफाइभआ।
उम।
बिबायदि।
गरमा जिबायदि उम।
औ।
जोंनि हाय जो जों-जोंनिहाय एसे थान्दाबावसो खोमा बेलेगाव बांसिन।
उम बेलेगाव बांसिन जोंनाव एसे मोजां बावसो।
सो ओं सो थान्दा जाबावोसो। माबायावबो मानसिफोरा जो-जोंनिथिंजाय गोजां बोथोरावबो बांसिन गोजाङो होनो?
एह एह। जोंनिखि ना?
ओं।
जोंनिखै माबाबा बेलेग साइडखै ओरैबायदि बांसिन गरम जामारो।
जोंखै हाजो खाथिखाय एसे माबायो खोमा।
उम जोंनियाव आरो
आरो नै दै इथिंजाय इथिंजायनिफाय थांनानै फैबाबो ओइ माबा मोननाय लोगो लोगो थान्दा मोनबोखायोना? खनसे जों गोजां बोथोराव थांना फैनायाव स ओइ ससेनिफाय थान्दा गुस्सु मोनजोबखायो माने।
दसेनो बेलेग दसेनो बेलेग जायोना बोथोरा? अ बोथो रानो माबाया जायगाखो लाना जायगा माने गरम गुसु
उम। गोजां बोथोराव हाजो जायगाफोरनिया मोजांथार आरो।
उम गरम बोथोराव मोजां। गोजां बोथोराव आरो गुसु गुसु। एखदम बार सेव सिवजो थानोनो हाया।
उम।
दाथ' नै न' गाहायबाथाय जि हब हब हब हब गरमा।
अरमा उम।
उम दाबो जोबा। गरमबाबो उफाय गैया आंथ' नै माबा नांदोंनालाय एयावनो थागासिनो।
उम जोंहानथ' दा बेलासि बार'थानि उननिफ्राय सिगांखौ जिरायनो हानाय नंला। सान्दुङआ दादा दादा। दुंख'जखायो ओमफफ्राय न' सिङाव रुमाव हाबनोनो हानो नागिरा।
खाथि खाथियाव ओंखायनो बिफां लाइफां आराम माबा थानांगौहाय नेचारेल एकदम।
दंफांफोर हाबला दंफां जिरायनो हायोना आरो दंफां सिङाव जेरैबाय थान्दा जायो।
थान्दा जायो एसेबबो थान्दा र इफोराव सिरायनायनि थान्दाया एसे बेलेग जायो। फांखानिसाय
उम फेननिया गरम
फनिया गरमथार जायो माने बेलेग जायो आरो। फेनाव थाबाय थाबा ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो हाया नोङो गरम जों बिदि जायो
हाया हाया जायोथ आरो बांसिन गरम गरमनो
ओंखायनो बाहेरायाव जिरायबा एसेबाबो बारनाङो आरो बाहेरफोराव
उम